नोंथां औ ओ नोंथां थाङा दायो मा खालामगासिनो दङ।
अ आं दायो नै माने आङो गामियावनो माने बैसागो मोसानायाव थांदोंमोन आरो ना दा सौफैद आं न'आव औ
ओ होमब्ला नोंथाङा आंनो ऐ बैसागु मोसा मोसानायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां।
औ औ आङो थारैनो माने आं मिथिनायखिनिखौ नोंथांनो सुंदयै फोरमायनानै होनो हागोन नोंथां।
औ दे होमब्ला
औ बिदि औ दे होब्ला नोंथाङा आं बिदि बिदिबा नोंनो फोरमायलांसै सोंद'यैब्लाबो
औ।
औ जोंहा बैसागो होनोब्ला जोंहा गोदो गोदोनिफ्रायनो बा आजै आजौमोननिफ्रायनो बियो मोनसे जोंनि माहारिनि जोंनि बर' माहारिनि मोनसे माने गोनांथार माने जोबोद गोजाम थार मोनाय मोनसे फोरबो आरो ना जोंनि बर' हारिनि माने मोनसे मुंदांखा जायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनायखौ नुदों बा जों बैसागो मोसानायखौ बा बैसागो फोरबो रंजाबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना।
औ थारैनो नोंथां।
जोंहा गिबियावनो बैसागो मो बैसागो मोस होनाय होनोब्ला जोंहा बेयो बोसोराव खनसे जायो माने एप्रिल दानाव जायो बेयो माने नोंथां नादोंना बे जोंहा बोसोराव बोसोराव खनसेल' जायो आरोना बे जोंहा बेनिखायनो जोंहा बोसोराव खनसे हिसाबै जानाय हिसाबै जोंहा माने बे बैसागु माने गाजा गोमजा जायै माने बयबो बर' रायजो राजाफ्रा माने फालियो आरो ना गाजा गोमजायै
औ।
जोंहा बे बैसागोआव माने गिबि गिबियावनो जोंहा मा खालामनाय जायो बैसागोआ माने सिगाङावनो जोंहा बिदिनो मोसौ मोसा बा बोरमाफोरनि सायाव माने बैसागोआ जायो आरोना बेनिनो जोंहा सुबुंनि फैयो माने नैथियाव सुबुंनि जोंहा गिबियावनो मोसौ मोसानायाव फैयो माने बिनिफ्राय नै जों सुबुं माहारिनियाव फैयो आरोना जोंहा गिबियावनो मा जायो माने बयहाबोथ' गामि गामि मोनसे फोरबो थायोना मोनसे मा होनो बे गारजा होननाय फोरबो थायोना नोंथां माने बैसागो बोथोर जागोन गामियाव माने गारजा होयो जोना जोंनि गामियाव माने गारजा होनाय जायो गारबा गारजा फोरबो होनाय जायो।
बेनि उनाव जोंहा मा जायो गिबियावनो जोंहा मोसौ मैसोआ माने मोसौ मैसो माने थुखैनाय जाहैबाय जोंहा मोनसे फोरबो बे माने मोसौ मैसोनि बेहाय मा खालामनाय जायो जोंहा न'नि मोसौ मैसो बा मोसौ बोरमाफोरखौ जोंहा फुजा होनानै माने फालिनाय जायो आरो ना माबोरै माने जोंहा माखासे बिदिनो साराय बा थौ खौथ' मिथियो नामा नोंथाङा?
औ थारैनो नोंथां।
साराय बा थौनि माने बे बिदि सारायनि बा थौनि खिथुनि बे हांगार बेखिनियाव गोसोम जानानै थानाय अराव नांनानै बे हांगारखौ माने हुख'नानै माने थाव जानायजों फोननानै माने मोसौ बा बोरमायानो जा माने बेनाव माने माने बै औवानि मोनसे थायोना औवाखौ हास'नानै फिसा फिसासा बे औवा बिजलि थायोना बे औवा बिजलिखौ हास' नानै माने समानै हास'नानै माने बेखौ मोजां खाथनानै बेखौ माने बे
मोनथामबा थथामबा थब्रै लानानै बै हांगाराव एरै थुफ्लेनानै मोसौनो ओरै गथा गथा गथा दाग फोननाय जायो। बिदि आरोना बिदि होनानै माने मोसौखौ साजायनाय जायो आरोना जोंहा। बिनि उनाव मा खालामनाय जायो बे माने बिदिनो बे बोथोराव मोननाय जेरै लाव बिदिनो फान थाव बिदिनो माखासे बिदिनो गाजर बिदिनो जेरै बस बिदिनो माखासे फिथाइ सामथाइखौ माने हासना लानानै माने हानानै सेरबाङै हानानै बेखौ माने हानानै मा खामनाय जायो? मोनसे जेनेबा बे थोरसिबा बिदिनो खादा बा बिदिनो जेनेबा खेरखाफोराव लानानै माने मोसौखौ माने सारनाय जायो आरोना बेजों लोगोसे मा नांगौ जोंहा रायदों आरो मोन से दिगलिथि होनाय थायो आरोना बेखौ जोंनि न'खरफ्राव मोनो बा हाग्रायावबो मोनो आरो ना। बेजों माने बेखौ माने बे मोसौ बेखौ माने बे फिथाइ सामथाइजों सारनानै लाव जा थाव जा बोसोरै बोसोरै बारिबाय था होननानै माने नाय मोनसे जोंहा मोनसे खुगा मेथाइ दं आरो ना जोंहा बेखौ माने बिदि सारनानै बे मेथाइखौ रोजाबनानै बै रायदों आरो बे दिग्लिलिथिजों बुयै बुयै मोसौखौ दैमा फारसे होलांनाय जायो आरोना ओमफ्राय दैमायाव थुखैहैनाय जायो। थुखैहैनानै बिदिनो जोंहा मोसौखौ थुखैना हगारनानै फैनानै मा खालामनाय जायो बै फान्थाव बा फान्थाव बा आलु बिदिनो माखासे फिथाइ सामथाय माला बानायनानै बे लामायाव जोंनि दरखं जाय न'आव हाबो बे लामायाव माने मा खामनाय जायो बे गेटाव माने बे दिग्लि लिथि बिदिनो रायदों बिदिनो मा खालामनाय जायो आरो बे मा होनो बेखौ बे खौ माने माला खालामनानै अ बेखौ माने बेयाव आलायनानै थुना दोननाय जायो आरोना। बे मोनसे जोंनि गोदोनिफ्रायनो मोनसे सोलिबोनाय मोनसे नेमखानथि बिनि उनाव जोंहा मा जायो बिनि उनाव जोंहा फैयो सुबुं माहारिनि माने मानसिफोरनि रंजानाय बाजानाय। बेजों लोगोसे जोंहा मा जाग्रोयो माने बिदिनो माखासे बे बैसागो बोथोराव गोखा गोखै मोननाय बि बिदिनो माखासे गोखा गोखै जोंहा मोनो नालाय बे बैसागु बोथोर समाव बेखौ माने हाग्रायाव नागिरनानै बा गामिनि दैमा दैसा नागिरनानै माने बिदिनो फुंखा होननाय बिदिनो मानि मुनि बिदिनो गोबां गोखा गोखाखौ जों बुथुमनानै बिदिनो बेदरफोरजों जेनेबा अमा बिदिनो मा मा बेदरफोरजों माने संनानै जालायो आर ना न'खर न'खरफोराव माने बे मोनसे फोरबो जोंनि गोदों मोनसे नेमखान्थि बिनि उनाव मा जायो जोंहा बिदिनो न'खर न'खर थांनानै सावरि बादालि जालायो बिदिनो लावखार ओंखाम जालायो मा होनो न'खरफोराव जोंहा बयनावबो माने बिदिनो जुमाय गोदै माने गोबाव समनिनो बानायनाय बिदिनो माइब्रानि जौ बिदिनो फिसिनानै दोननायाव फिथाइ बेफोरखौ मानो न'खर न'खर जों माने बाय बाहागि खुरमाफोरखौ लेंहरनानै माने सावरि बादालि बिदिनो जालायनानै बैसागो बैसागोखौ फालियो आरोना बेनि उनाव जोंहा मा जायो अखानायैनो मानसिनि बैसागो बेयाव जोंहा मा जायो माने सिगाङावनो जोंहा आफा बोराइ बाथौखौ खुुलुमनाय आर'ज गाबनाय एबा बेखौ जोङो फुजा होनाय जायो बेनि उनाव मा खालामनाय जायो बिब्दिनो माने गेदेरा उन्दैखौ बोर होनाय ओमफ्राय बिदिनो उन्दै उन्दैया गेदेर गेदेरखौ खुलुमनाय सिबिनाय बिदिनो माखासे जोंहा हाबाफारि थायो माने जायखौ गोदोनिफ्रायनो फालिबाय दं बेनि उनाव जोंहा मा जायो आरो खानाय माने बिदिनो जोंहा बैसागोनि मा बैसागो मोसानाय फोरबोआ फैयो आरोना बेयाव मा जायो बिदिनो बैसागो मोसानायाव जोंहा मा मा जायो हिनजावफोरा बिदिनो दख'ना दख'ना बिदिनो आर'नाइ बिदिनो ब्लाउसफोर गाननानै माने ओंखारनांगौ जायो बिदि बेराफारसेथिं मा जायो जोंहा हौवाफोरा बिदिनो गामसा गस्ला गन्जि बिदिनो आर'नाइ लानानै माने फैनाय जायो माने बे जोंनि मोनसे बर' हारिनि सिनायथिनाय नालाय गामसा दख'ना बेफोर आर'नाइफोरा बेखौ जोङो गानथारनांगौ जायो बैसागोआव बे उनाव जोङो माखासे दामग्रा देग्रा आगजु जोंनि बर'नि गोदोनिफ्रायनो जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा जाबस्रिं बिदिनो थरखा बेफोरखौ लानानैसो जोंहा मोनसे बैसागोआ गोग्गोमै माने रंजा बाजै गामियाव माने दाबसेगामिनिफ्राय गुबुन दाबसे गासै मागिनो थाङो आरो ना मागिनो थाङो मागि मागि बिदि बिदिनो मागि मागि माबि गिथिंनानै बिदिनो माखासेफोर माइरंफोर मोनो फैसाफोरबो मोनो मोन जमायै दोन बुथुमनानै गामिनि माबाफोराव माने गामिनि जेनेबा माबा मोनसे मन्दिरफोर लुनाय माबा मोनसे अनसुंथाइफोराव बे हाबा खामानि माने बे फैसाफोर मायरंफोर फाननायनै बाहायनाय जायो आरोना माने बेबायदिनोाव जोंनाव बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायो औ नोंथाङाबो नोंसिनिथिं माने बैसागोखौ माबोरै फालिनाय जायो बेनि सोमोनावनो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां औ जोंनि ओनसोलथिंजायबो नोंथांमोननिथिंजाय माबोरैहाय बैसागु फोरबोखौ फालि फालियो बेफोरबायदिनो फालिनाय जायो बैसागुखौ जो मोननै रोखोमै फालिनाय जायो मोसोव मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो गिबियावनो जोङो सैथ्रनि जोबथा खालार खालि मोसौ बैसागो हिसाबै जोंनि बिथिंजाय खुंनाय जायो आरोना नोंथां बै सानखालि जोङो मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो मोसौफोरखौ मोसौफोरखौ थुखैनो थाखायथ' जोंनो गोबां मुवा बेसाद नांगौ जायो नङा होनब्ला नोंथां जेरै नोंथाङानो बुंलांखाबाय जोंनि दा बैसागु बोथोरावहाय मोननाय जेरै लाव फान्थाव दिग्लि लथि थाराय थारा हालदै बेफोरखौ आरोना नोंथां बेफोरखौ जोङो बै मोसौ बैसागुखालि फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां बेफोरखौ सुस्रांना लानानै ओ गिबियावनो बेखौ थुख्रा थुख्रा हानानै लाग्रोगोन आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो औवानिफ्राय दिरुं जिरनानै बेखौ खावसे बाहागोखौ माला सुगोन आरोना नोंथां बेनि उनावहाय बेखौहाय ‌ओ‌ न'नि लामा लामाफोराव लामाफोरनि गेटफोरावबा न'नि मोनफ्रोमबो उखुमाव जोङो बेखौ थाराय थाराजों थेबनानै दोनगोन आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो ओ थौ बा सारायनि हांगारफोरखौ ओ थालिर बिलाइयाव हख'ना लानानै ओ थाव गुबैजों लागायनानै जोङो औवा औवा बिजलिखौ ओ मोनसे दानना लानानै बेखौ थुख्राथामाव ओ हास'ना लानानै बेखौ आरो जों खाजोबजोबनानै बे ओ गोसोम हांगारखौ जे जोङो थाव थाव गुबैजों लागायनानै लादोंमोन बेखौहाय बेजोंहाय जोङो मोसौनो फोथा थुनानै होननाय जायो ओ बेखौ मानो थुयो होननानै बुङोब्ला ओ जे जोङो मोसौखौ बे मोसौ बैसागुखालि जोङो उदाङै सानसे हगारनानै दोननाय जायो नङा होनब्ला नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ
खालि जे ओ गोदोनि आजै आजौमोननि बुंनाय बादिब्ला जे मोसा लख्राफोरा जाया बे गोसोम फोथा होनायखौ गिनानै गावसोर बायदि साननानै लायो बेनि थाखायनो जोङो बे गोसोम फोथा खौ थुनाय जायो होननानै मोनथिनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ
बेनि उनावहाय जोङो बेसोरखौहाय‌ ओ न'निनो फुख्रि बा दैमाफोराव लांनानै ‌ओ बे थारायजों बुस्रोदों बेनि उनाव बे हानानै लानाय ओ लाव फान्थावफोरजों सारनानै जे लावखार मेथाइ खननाय जायो ओ जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर ओ बेफोरबायदिनो फंनैसो लावखार मेथाइ खननानै जोंओ ओ‌ बे थाराय थाराजों बुस्रोदनानै ओ फोथाराव सानसेनि थाखाय ओ हगारनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां ओ बेनि उनावहाय जेब्ला जोङो मोनाबिलियाव मोसौफोरखौ गलियाव खानायनि टाइम जायो अब्ला जोङो बिसोरनो ओ फागा गोदान बावनाय जायो आरोना गय जरा फाथै जरा आलारि बाथि बिबार बारनैसो प्रसाद लानानै जोङो ओ बिसोरनो फागा गोदान बाउनानै बे फागाजोंनो बिसोरखौ खानानै दोननाय जायो आरोना नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि मोसौ बैसागोआ जोबनानै थाङो ओ बेनि उनावहाय जोङो बैसाग दाननि से खालार खालि मानसि बैसागो हिसाबै खुंनाय जायो बै सानखालि जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां ओ आफा बोराइ बाथौनि सेराव जोङो जे बोसोर गोदानाव रावजोंबो नांज्लाय खमज्लाय जाया ओ माबाफोर गोरोन्थि फोर मावफ्लांदोबा जे जोंखौ निमाहा होयो बिदिनो होननानै जोङो आफा इसोरनियाव आरज गाबग्रोनाय जायो बेनि उनाव बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरखौ जोङो मान होनानै बिसो सोरखौ खुलुमनानै बोर लायो अ उन्दैफोरखौ जोङो बोर होगोन बेनि उनावहाय जोङो बै बे सानखालिथ' जोङो रंजानाय जाया नालाय नोंथां
औ
बै सानखालि बेफोरबायदिनो जोङो
हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां नेट नाङासै नामा नोंथांनिया खोनाफैयासै। हेलौ
मान बे बायदिनो ओ
औ औ औ
माने ओ बेनिफ्राय ओ गुबुन गुबुन ओनसोलसिम मोसानो थाखाय ओं-ओंखारलाङो आरोना नों थां बेनिफ्राय जोङो बे उम सुबुंफोरनि न'खरफोराव मोसाहैनायाव जे जोंनो गरनैसो सोरांबा गरनैसो माइरं हरनाय जायो। ओ बे माइरं खौ जोङो नाजावनानै लायो आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो दा जों बर'फोरा